मोनथाम
औ नोंथाङा दा माबाफोर खालामदों नामा?
ओ दा आङो जिरायनानै दंजोबो दा आङो माने। फ्रि दं आरो गायो
अ नोंथाङा फ्रि दंना‌ बिदिब्ला दसे सम रायज्लायनो हागोन नामा नोंथांजों।
अ हागोन दे हागोन दे नोंथां।
औ नोंथां आङो फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय आङो नोंजों। मोनसे आयदानि सायावहाय एसे सावरायलायनो होननानै नोंथांखौ। कल खालामनाय जादोंमोन बे बे आयदायानो जाहैबाय बर' हारिनि हाबा-हुखा बा हाबा खान्थिनि सायावहाय एसे सावरायलायनो होननानै नोंनो कल खालामनाय जादोंमोन आरो।
औ औ हागोन दे।
औ दा बर' हारिनि हाबा खान्थि। बिथिनि सायावहाय नोंथाङा माबाफोर एसे मिथिगौ नामा एसेसो खोनन्थानो हागोन नामा आंनो।
ओ जोंनि बर'। हाबा होनोब्ला फार्स्टआवनो जोंङो। जोंनि माखासे एक्सट्रा जोंनि आलादा नेमखान्थि दंखायो नालाय। दा जों गुबुननि नेमखान्थिजों जोंङो हाबाखौहाय फालिनायखौ जोंङो नुनो मोनो आरो। दा जोंङो नुनो मोनो जे जोंनि ओ। मा होनो बेखौहाय जोंनि बर' खान्थि। हाबाजों जोंङो हाबाखौहाय खुंनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ
बेनि गेजेरजों नोंथांङा आंनो हाबानि बागैखाय नों नोंथांङा आंनोनो मोजाङै फोरमायनो हागोन दे आंङो। बारा हाबायावबो थांफेरा नालाय। थारमाने आङो उन्दैनिफ्रायनो। माने गुबुन जायगायाव थानानै फरायनाय हिसाब बे माने आंङो गामियाव बारा थाया दा बे हिसाबै माने बांद्रायहाय आंङो। बिनि नलेजखौ आं बारा मोजां मिथिया। नोंथांङा आंनो जेसेबां हागौ आंनो नोंथाङा नोंथांङा आंनो सेयार खालामनो हागोन‌।
जागोन नोंथां बिदिब्ला आंनो नोंनि एसेबाबो फोरमायनानै होनोसै। जेहेथु आं गामियाव थानानै नुबोनाय हिसाबै आं जे नुदों बेखौनो नोंथांनो एसेब्लाबो बरनायनानै होनोसै आरो
औ औ हाग
औ ओ दा नोंथां जोंना बर'नि हाबा खान्थि होननानै बुङोब्ला ओ गोदोनि बयनिख्रुइबो गोजामसिन हाबा खान्थियानो जाहैबाय जोंना मोनसे खान्थि दंङो जायखौ जोंङो होनो। बर'नि बे अनला दौलायलायनाया
औ औ औ।
औ।
बे बेथ' हाथासुनि।
औ हाथासुनि हाबा बियो गोजामसिन हाबा खान्थिमोन आरो। बुंनो थाङोब्ला गोदो फोथारावहाय जोंनि आबै आबौमोनानो बानायनानै होलांनाय मोनसे खान्थि
औ
बे हाथासुनि हाबाया मारै जायो होनब्ला आङो ओरैनो सा साज्रांल' होननो सानबाय मानोना आंबो एफा गोथौयै मोनथिया ओंथिखौ थेवबो आं नुदों हिसाबै बुंसै आरो बावैसो आंङो नुनाय बायदिब्ला हाथासुनि हाबायाव मा खालामो ओ हाबा जानाय समावहाय ओ जेब्ला हाबा जायो दुगैखां लोबखां हाबा जाखांनायनि उनाव जेब्ला हिनजाव गोदान हौवा गोदाना हाबा जाखां थांनानै न' सिङांव हाबहैयो अब्ला न' सिङाव हाबहैखांनानै दसे रायज्लायलायनायनि गेजेरजों बाहेरायाव रायजोफोरनि गेजेराव ज' सिस्ला गेजेराव जिरायलायनाय जायो आरो मोनसे खामानि माने हाबाफारि बे हाबाफारियाव बिदिनो सेंग्रा गोदान आरो सिख्ला गोदान बा हौवा गोदान एबा हिनजाव गोदाना सानैजों ओ मोनसे जायगायाव स्रें जिरायनानै थायो सिथ्ला गेजेराव आरो बेनि सोरगिदिं गामिनि सेंग्रा सिख्ला बोराइ बेन्थ' गथ' गथाय गासैबो बेंखननानै बिसोरखौ नायबाय थायो आरो जं खायो ओ गेजेरावहाय ओ हौवा गोदान हिनजाव गोदानजों लोगोसे बिसोरनि लोगोआरिफोर थायो जेरै ओ मिटिर होननानै बुङो हौवाफोरनि थाखाय आरो हिन्जावफोरनि थाख बैराथिफोरा बावहाय गसं बिसोरजों जिरायनानै थाफायो आरो
औ
बावहाय बिदिनो जंखायलायनाय एसे नुनो मोनो बिदिनो ओ हिनजाव गोदानखौ हौवा गोदानखौ सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरिफ्रा एसेबाबो जंखायो ओ आमफ्राय बिनिफ्राय ओ सिगाङावनो अनला अनला ओंख्रि संनानै दोनो आरो अनलाजों गोबां रोखोमनि सङो सोरबा सोरबा अनला ओंख्रिखौ सोरबाबा दाउ बेदरबो होयो सोरबा आलु बेदर बेबायदि होनानै सङो आरो बे अनला ओंख्रिखौ हाथासुनि हाबायाव जाथारनांगौ होननानै मोनसे नेमखान्थि दं आरो ना
दाबो सोलिनायखौ नुनो मोनो आरो
औ दा बे खान्थि बायदियैनो ओ बेवहाय हिन्जाव गोदान हौवा गोदाननो ओंखामखौ खुरना होयो आरो बाव बिसोरनि थाफाग्रा लोगोफोर जायफोरखौ जोङो हौवा गोदानानि लोगो होनो आरो सासेया जाहैबाय बैराथिफोर
उ
बे बैराथिफोरखौबो संनानै बावनो खुरनानै जाहोनाय जायो आरो जानायावहाय बाव माखासे नेमखान्थि दङलाय आं बेखौ मोजाङै गोथौयै मिथिया थेवबो नुदों आङो बिदिनो ओ हौवा गोदाननि ओंखाम जानाय समाव हौवा गोदाननि बेदरखौ थाब सिख'लायनानै ओ खाथिनि सेंग्राफ्रा सिख'नानै जायो आरो बेबायदि जंखायलायनाय हाबाफारिखौ आं नुदों आरोबाव बेबायदिनो हिनजाव गोद गोदाननि बेदरफोरखौबो सिख'नानै थाब थाब जायो दा बावहाय ओरैबायदिलायनो हौवा गोदाना माबार माने ओंखामखौ दौनांगौ नालाय हिनजाव गोदाननो हौवा गोदाना आरो हौवा गोदानाबो हिनजाव गोदाननि दौनायखौ जानांगौ दा बे दौैनि सिगांनो दौहां जानायावनो बिसोर सिख'नानै जायो आरो बिदिखौ बेबायदि नियम दंलायलायो
अ
ओमफ्राय ओरैनो दौनो होयो होनाया दौहोयो थेवबो बिदि जंखायनाय खान्थि दं बायदियैखाय बिसोरो बेखौ सिख'नानै जाग्रोलायो सिगाङाव आं बेखौ नुदों आरो आंनि नोजोरजों ओमफ्राय बिनि ओंथिया मा आंबो बेखौ मोजाङै मिथि नो हायाखै बि बिदिखौ नुदों बे जाहैबाय हाथासुनि हाबानि माखासे आं नोजोर होनाय खान्थिफोर आरोबाव दा सरासनस्रायै हाबा जानाय होनोब्ला ओ जोंनावहाय अनेक रोखोमनि ओ हाबा लायो जेरै ओ जोंना गोबां गाव गाबागाव खानानै दोनखानाय खान्थिफोर दङ ओ जिहेथु गोबां आलादा आलादा मानसिफ्रा आलादा आलादै दानि जुगाव हाबाखौ लानाय नुनो मोनसै जोङो बर'नि गेजेरावबो ओ सोरबाबा थानसालियाव लायो गाव गाबा बागाव सोरबाबा बिदिनो गाव गाबागावनि मन्दिरफ्राव लायो बेबायदिनो हाबा खान्थिफ्रा गोबां गुबुन गुबुननि नुनो मोनसै आरो
नंगौ नंगौ
औ दा बेबायदिनो ओ बुंनो थाङोब्ला ओ हाबाया मारै जायो आं बेखौ एसे फोरमायनो बर'आवहाय औ गिबियावनो जोङो हिनजाव गोदान हौवा गोदानखौ ओ बारलांफा लालायलायनानै रायथि हैलायलायनाय जायो फार्स्टवहाय जुदि हौवाया सोरबा हिनजावनाव रायथिहैयोब्ला बेखौ रायथिनानै बिसोरनि न'आव थाङो आरो थांनानै मोनसे बाथ्राखौ बुंलायलायो बेावहाय ओ जेराव खासि नुयो ओ बाव ओमफाय मोनसे राव दंमोन ना औ जेराव औ औ जेराव थुरि नुयो बाव बाथि गारो बेफोर रावखौ बाहायहैलाय लायनाय माखासे दोरोङारि रावफोर दं आरो नोंथां
बेफोरनि दा नोंथाङाबो माबाफोर एसे खोनानायफोर दंलाबायोबा एसे फोरमायना होदो नामा फंनैसो
अ
औ
ओ ‌आङो बिजाबखौ फरायनो मोन्दों हिसाबै आङो एसे एसे एनै मिथियो आरो दा
आदसा
जोंनि फायानो ओ दानि जुगावहाय मदार्न जुगावहाय हाबाखौ बांसिन खुंनायखौ नुनो मोनो आरो बेदिनो लोगोसे ओ आङो गोदोनि मोनसे हाबा दंबावो जाय हाबाया माने दासिम जोंनि ओ
औ
माने माबाफ्रा मिथिला आरो माने
औ
ओ जायखौ जोङो दावउखा हाबा होननानै मिथिनाय जायो
अ आंबो खोनाफेराखैमोन नोंथां नोंथाङा अननानै एसे फोरमायनानै होदो नामा
बे हाबाया मोनसे माने माबा होननाय जायो माने ओ माने जाय हौवाना हिनजावा थैबाय
औ
दा बेनो आरो गोदानै हिनजाव होफैनाय दा बे हाबा खान्थिखौ दावखा हाबा होननानै बुंनाय जायो आरो दा बे औ बे खान्थियाव माने हौवानि थाखाय हिन्जाव नायहैनायावहाय
औ
माने जिखुनु माने हिनजाव थै जानाय हौवाफोरखौ लांफानो मोना होननाय मोनसे नेमखान्थि दं आरो थामाने बे माने खुनु खर'गज' माने मानसिफोरखौनो लांफानो मोना आरो माने बे हाबायावहाय
अ
थारमाने ओ बेफोरबो हाबा दङ बे हाबाखौहाय दाउखा हाबा होननानै खुंनाय जायो आरो आरो बे हाबाखौ बांद्राय गिदिर गिदिरबो खुंनाय जाया
औ
बिनि थाखायहाय आलादा-आलादा नेम खान्थिफोर दङ आरो दा बे बेफोरनि बागै आंबो बारा गोथौ मिथिया नाथाय बेफोरनि
औ
माखासे आलादा-आलादा माने हाबा दं आरो आरो नोंथाङा दहायो गिबि फार्स्टआव बुंनाया माने बियो ओ जोंनि जेब्ला माव औ-औ जेब्ला बर'फ्रा ओ हादान जाजेनदोंमोन हाजो सेर-सेर रायजो जादोंमोन बै समावथ' माने
औ नंगौ नोंथां
खान्थिजोंहाय हाबाखौ खुङोमोन आरो। दानि जुगावसो एखेबारे जोंथि माथि एखेबारे लाइट बो फैबाय
औ
आरो बेजों लोगोसे जोंनि ओ समाजावहाय बर' हारिमुनि बा हारिनि समाजनि ओंख्रिफ्रा गोमाबाय जेरैखाय सबायनि जायगायाव मा फैखो जोंनियावहाय दालि फैबाय
नंगौ नंगौ
नाफामनि जायगायावहाय असार फैबाय दा गोबांहाय बेबायदि जियाव जोङो नुनो मोनो
नोंगौ नोथां नांगौ
औ
थारैनो नोंथाङा गोबां बाथ्राखौ आंनो फोरमायनानै होदों आंबो माखासे बुस्थुखौ नोंथांनिफ्राय बिराद सोलोंदों खारन आंबो एफाराद मोजां हाबानि सायावहाय मिथिनांबावगौ दङ दा नोंथांनिफ्राय एसेब्लाबो गोबां बाथ थ्राखौ आङो सोलोंनो हादों आरो दिनै बे सावरायलायनायनि गेजेरजों। बेबायदिनो जोङो सानजों ओ माखासे हाबाफोरनि बाथ्रानि सायाव सावरायलायनानै एसेबाबो मिथिलायनो हाबाय होननानै आं सानो। आरो बुंनो थाङोब्ला गोदोनि दिनाव हाबाफ्रा अनेक रोखोमनि माखासे नेमखान्थिखौ एखेबारे गोथौयै फालिनायखौ नुनो मोन नाथाय आथिखालाव जेसेबां हाबा जायो बैफोर फालिबोनाय खान्थि बिफोरखौ दानि सायाव बांद्राय गोथौयै फालियालासिनो सा साज्रां हाबा थोंजोङै सावरायलायनानै हाबा लानायखौ नुनो मोनसै आरो जोङो एफाराब नेमखान्थि गैयालासे आरो दानि जुगाव ओरैबायदिबो हाबा दंसै बर' बिुनाव खारसननाय हाबा मानि इमारजेन्सि बा सोरबा हरखाबाय सोरखौबा फसायबाय गोसथोबाय बिनिफ्राय मोजां मोननानैबो बेखौ दोनखाबनानै लांनानै हरखाबै हाबा जानाय बेफोरबायदि हाबाखौबो आथिखालाव जोङो जोंनि बर' हारियाव गोबाङै नुनो मोननाय जासै आरोना
औ दा बेफोरनो आरो आरोबाव गोबां रायज्लायबावनांगौ दंबावोमोन दा जोंहा समाबोथ' सुंद' जाहैबाय नोंथां बेनिखायनो जोङो दा बे सावरायनायनि गेजेरजों गोबां मोनथिलायनो हाबाय
औ
गासिबो मोनथिजोबाखैब्लाबो ससे समनि गेजेराव बा दसे समनि गेजेरावनो गोबां बाथ्राखौ सानैजों मिथिलायनो हादों बेनिखायनो आङो बे बाथ्राखौ सावरायनानै नोंथाङा आंखौ गोबां मिथिहोनायनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथां
औ औ
बिदिब्ला जोङो बे दसे समनि गेजेराव सावरायनायखौ दा दोनथ'नो हासिगोनना नोंथां
जागोन दे जागोन दे जागोन दे।
गोजोन्थों नोंथां।
आ-आ